औ हेल'
औ खोना दोंना नोंथां?
खोनादों दे खोनादों। मोजायैनो खोनागासिनो दं।
औ आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै फन हरलायबाय नोंथांनो।
अ रायलाय जागोन दे। टपिकखो मानिस सायाव रायज्लायगोन एखो खोथाना होनाबा खोथा बुंनानै होब्लानो जागोन दे।
औ टपिकआ जाहैबाय ओ जोंनि बर' हारिमुनि गाननाय जोमनाय बा जोंनि हारिमुनि सायाव आरो।
अ रायलायजायो नोंथां।
ओं जोंनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' ओ दख'नायानो जाहैबाय दख'ना गामसा बा ओ रिगि रिगां फालि बेफोरनो
जोंनि जोंनि दख खनाया बेसेबां जादनि दं बेखौ एसे खिथानांगोन नामा? हो
ओं दख'नाया मोननै रोखोमनि नालाय
औ
लांगा आरो अग्रं दख'ना
औ औ औ औ अ अ अ अ दख'नानि नामफोरा आरो गोबां रोखोम दंना दानिया
औ दायोथ' गोबां ब्रेन्डनि ब्रेन्डनि ओंखारबाय ओमफ्रायो आङो गानफेराखै नालाय मोनथिलायबो लाङा एसबां बा जेनेबा मिथिनायफोरा जाहैबाय बिबार ब्रेन्ड सिखिरि ब्रेन्ड ओ मा मा इफोरबायदि गोबां ब्रेन्ड ओंखार ओंखारबाय आरो दाना
आरो गोदोनि दख'ना आरो दानि दख'नानि गेजेराव गोबां फाराग दंना माने गोदोनिया एसे ओन आलादामोन ना गोदोनिया नै गोदोनि बुंबाथाय डिजाइना गोदोनिया एसे आलादामोन। दानि बेलेग सिस तेमै बानायनानै दानिया मिसि सिनजों बानायोना दानिया। दख'नाफोरखौ उम। दानियाथ' दानाय गैला गोदोनि रखम नङा होमब्ला?
औ माने गोदोनि दानाया एसे गोबाव जोरोमोन आरो एसे रोजामोन गाननोबो मोजांमोन।
औ नंगौ। जोङो दा गोदोनि बै गोदोनि मिउजिक भिडिअ'फोरखौ जों नायब्लाथाय माने गोदोनि एलबामफोरखौ जों नायब्लाथाय गोदोनि सावुन सावथुनफोरखौ नायब्लाथाय जों बेयाव नुयोना माने गोदोनि गाननाय जोमनाय दख'नाफोरखौ।
ओं नंगौ दा नुयो।
उम बेलेग एसे बेलेग तायेपनि।
उम।
माने दा गोसोआवबो फैलायलांला माबायदि माबायदि दख'ना नाम ओंखारदोंमोन गोदो एसे दंमोन आंहाबोरा गैला दा।
औ जेनेबा सावरायबाय थायाबा खोथाफोरखौ बावलाय लाङो नालाय। गासैबो गोमालांनो हमजोबबाय। मा दख'ना दानाय आगजुफोराबोथ' दायो गोमालांनोनो हमबाय बा बयनिबो न'खर न'ख न'खर दख'ना दानायखौ जोङो गोदो नुयोमोन।
औ दख'नाखौ दख'नाखौ बोरै दायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो नामा नोंथां।
आङो ना?
औ दख'नाखौ माने बोरै दायोमोन दा एसेमान जिखिनि हायो।
ओं ओं। दख'नाखौ दानो थाखाय ओं।
मा मा नांगौ बे जों दख'ना मोनसे दानो थाखाय जोङो दे बेखौ एसे खोथा। फोरमायना होदो।
दख'नाखौ दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो खुन्दुंनि गोनांथि जाहैबाय। जि खुन्दुंजों नोङो दायो बे फोरखौ गलायाव लायनो थांनानै लानांसिगोन। ओमफाय जेनेबा बेयाव खुन्दुंखौ माइदि होनानैबो दायो सोरबायाबा माइदि होआलासिनोबो दाजायो नामा अबबा अबबा खुन्दुङा
औ अ माइदि होनाय माखौ बुङो एसे फोर
माइदि होनाया ओइ ओंखामखौनो संफ्लेनानै होयो होननानै मिथियो आरोना आंबो माने दाफेराखै नालाय आं मोजां मिथिलाय लाङा ओंखामखौनो जेनेबा जानाय माइरंखौनो एसे लाव लावै संफ्लेनानै बेहाय ओम ओ बे जि खुन्दुं जि दानो थाखाय लाबोदों जोङो बेखौ सोमनानै आरामनो सेबनानै एसे ओ बेरेन्सि दंफांजों बानायनाय बेरेन्सि थायोना बा खामफ्लाय बेफोराव बुना नै जोङो सान्दुंङाव फोरानो मोननो आरो होमबाना माने खुन्दुङा एसे आराम रोजा बा गोरा जायो इदि होननानै मोन आरो
औ औ आंबो नुदों बेखौ दास्रिलायनाय नुनाय मोनदां।
ओं ओं इदि दास्रिनानै आरामनो साफा खालामनानै जोङो फोरानना लासिगोन ओमफाय बिदि फोरानखांनानै जोङो खुन्दुंखौ सोंसिगोन दख'ना दायोबा दख'नानि हिसाबाव गोलावखौ जोङो खैखान दख'ना दागोन बेफोरबायदि हिसाब लानानै जोङो ओ सोंसिगोन बा गामसा दायो बा गामसानि फालिनि आर'नाइनि जिखुनु जाय दायो बेयो एसे आन्दाजखौ मोनखागोन आरो ओ बेफोरबायदिनो सोंखांनानै ओमफाय जोङो नो खनो खोमा बिदि खोमा माने नंगौ आरो नो खनो ओमफाय
औ
ओं ओमफाय नो खननानै बिदिनो साल गान्दैयाव रासोफोराव सोनाय इदिनो आङो उल्था फुल्था होनबाय ओमफाय मिथियाबो बारा ओमफाय गाव दाफे
औ जागोन दे नोंथां माने आथिखालावथ' दा दालालै दख'नाखौ
ओं दख'नाखौ बांसिन दानायखौनो नुला गामसाखौ एसे एनै नुसिनबावोसो होमबाबो बांसिनानो दख'नाखौ जोङो बायनानै गानसै आरो समफोराबो मिलायलाना बयनाबो ओमफाय आरो आगजुफोराबो गोमालांनो हम बाय साल गान्दैआनो जा बालेबानो जा रासोआनो जा बा माखु तातस ताथखाल बेफोरो माने गोमालांनो हमजोब्बायना?
माने उम मान मान थाखाय गोमालांदो बेफोरनि थाखाय गोमाला नामा?
ओं बेफोरनि थाख दख'ना दानाया ना?
औ दानियाथ' मानि थाखाय खमाय लां दो?
दख'ना दानाय खमायनाया बेफोर गैयिनि थाखायबो मोनसे होनजासिगोन आरो मोनसे समनि थाखाय जेनेबा जोङो सम होनो हाला ओ बायबाथाय माने नै दानो नोंनो नांब्रबगौबानो बायनानै जोङो गानसै। बेफोरबायदि जाबाय आरो समखौ जों मानो होनो हाला होनोबा जेनेबा बिराद बिजि जासै दानि जुगनि मानसिफोरा। ओ सो ओम बेनि थाखायनो माने गोमालांनायखौ नुयो आरो दायो मा होनो माने दख'ना दानाया गोबां सम नांगौना सानसेयावनो दिहुनो होनबाथाय हाया। ओं बेनि थाखायनो एसे गोमालांनायखौ नुसै आरो।
आरो माने दख'ना जों बाजाराव खमावनो मोनोना दै दानायाव जोंहा गोबां खस्थ' जायो। नङा होमब्ला मेचिनदो दानायफोरा औ मिचिन मेचिनदों दानायाव जोङो खम बेसेनावनो जोंङा मोनब्लाय पासस'फोरावनो दा जों दख'ना गांसे दानायाव बेसेबां उम माबा नांगौ ओ जोंनो खस्थ' जायो औ दिननांगौ दा बेखायनो जोङो बाज जाराव जों बायनो थांबाथाय लोगो लोगो जों मोनो खम बेसेनावनो मोनो। बेखायनो जोंहा एस सि मानसिफोरा गासिबो बायनानै दा बायनाय मेसिननिफोरखौनो जों बायनाय गाननायखौ नुनो मोनो जों। बिदियैनो जोंहा गोमालांबाय।
ओं बिदिनो गोमालांबाय नंगौ सैथो।
थेवब्लाबो जोङो दा दिखो गानब्लाबो ओरैनो एसे एनै रोंना थाब्लाथाय मोजां जायो आरो माने। ऐ दख' दख'ना दानायफोरखौ नोङाब्लाथ' जोंहा गोमालांजोबबा थाय जोङो बेखौ लिरनायावसो मोनगोन। तोइत माने दख'ना दायोमोननो गोदोनि दिनाव दख'ना दानानै गानो मोननो होननानै जों लिरनायावसो मोननां मोनगोन आरो माने उनाव। इयुनाव माने नै औ साननैसो उनावनो जानो हागौ बियो।
उम उम होननो हाया नामा उम।
औ गो होननाया माने गैला गासिबो रोंला जालांजोबसिगोन माने मोनसे गोदान
ओं माने सिमपुलै दानायखौ ओं ओमफाय ओ सेम्पुलै दानायखौ रोङोबाबो जेनेबा गामसाफोरावथ' आगर गैयालासे दानो हायो नालाय ओमफ्राय बेफोरदि सेम्पुलै दानायखौ रोङोबाबो आ गर होनानै दा आगर होनानै दा बेफोरखौ
औ औ औ औ। ओग। औ खोनादों माने गोदोनि दिनाव आरो माने ओहोम सि दानो रोंथारनांगौमोन नामा हाबा जाबाथाय नङाबाथाय माने सोंगोरलायो माने गोदोनि दिनाव ना नोंथां? सि दानो रोङो रोङानो औ।
सि दानो रोङोबा माने बेयो सि दानो रोङाबा माने बेयो मान सियानो नङा बेबायदि होननानै सा उम। आदुंगारिसो बियो इदि होननानै होनजासैमोन आरो माने गोदोनि दिनाव।
औ नोंगौ नोंगौ आंबो माने खोनादों बेखौ। माने गोदोनि दिनाव माने रों खालानांगौमोन आरो माने
उम उम रोंथारनां गौ उम।
माने दा जों गो जोंहा बे बुस्थुआ गैया जालांजोबगोन सानसे समाव।
नंगौ।
उम रावबो रोंनाय नंला जागोन माने लिरनायावसो थांगोन जोंहा दख'ना दायोमोन नो गोदोनि मान सिफ्रा। इदि जालांसिगोन आरो माने। साननैसोसोनि उनाव खै औ दा माबायदि दायो बिसो रथ' मिथिनाय नंला बेयो मा। बेयो माखु बैयो रासो बेफोरखौ सोंबाथ' बिथां-बिथांमोना खोथानो रोंनाय नोंला। बै इयुन जोलैनि मानसिफोरा। माने बेखौ जों साजायना दोननायसो जालांसिगोन माने। ओइ साहित्य सभा माबाफोराव जों थांबाथाय बे माने बेखौ नुनाय जाहैसिगोन
ओं नंगौ नंगौ। बर'नि न'खर होननानै ओं बर'नि न'खर होननानै साजायना दोननायखौ नुसिगोन। खिन्थु बेफोरखौ माबायदि बाहायोमोन बा मा खालामनो बाहायोमोन बेफोरखौ मिथिला जालांसि गोन नंगौ नोंथां साननाय बायदिनो आंबो सानफ्लाङो मालाबा।
दे जोंहा सम जाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै
दे ओ।